हेल'।
औ नोंथां।
औ मा खालामदों?
अ आं। मा?
हेल'। हेल'।
अ आं ओरैनो दङ नोंथां नोंथाङा लाय होनदो?
औ आंबो बिदिनो जिरायना दं। औ नोंथां हो।
अ मोनाबिलिनि जाखांबाय नामा होनदों?
औ जाथ'वाखैनो।
अ। आंगा। औ बुंलनाय नोंथां?
बिदिब्ला जों टपिकनि सायाव फैनोसै ना नोंथां?
औ-औ फैजागोन।
औ जों दा माने मागोनि सोमोन्दै रायज्लायनोसै।
औ सावरायजागोन बिनि सोमोन्दै।
औ मागो होनोब्लाथ' जों जों मागोआथ' जोंनि बर'नि बेबो मोनसे बैसागो बायदिनो मागो मागो बैसागु। बिदिनो खाथि बिदि औ।
गु आरो बेबो मोनसे नङाहम
औ बेबो मोनसे फोरबो औ मागोआबो। औ मागो सानाव जों बिदिनो बयबो बिदिनो फिथा सौराय ओ फिथा सौराय जायो। बिदिनो औ बिदिनो आरो जोंना गामियाव बिदिनो अमा सिथारो रायजोआनो।
ओं-ओं।
औ अमा सिथारना बिदिनो बयनोबो राननानै होयो आरो।
औ नंगौ।
औ आरो बिनि मागोनि ओ नै हप्ता बा से हप्ता बा नै हप्तानि सिगांनो माने लाइमोन गथ' उन्दै उन्दैफ्रा बिदिनो सेंग्राफ्राबो माने मागो मागो हा हावनो थाखाय जों बेलागुरुखौ लुयो। सोर बिसोरनि अ सिगां सानावनो बेलागुरुखौ मा लुबाय थायो आरो ना। ओमफ्राय मागो सानाव ल-लुजोबो। औ बिसोर सेंग्राफ्रा बा लाइमोन गथ'फ्रा बिदिनो बे मागोआव माने खाना जायो आरो ना, गासिबो जेरै बे अमा दा अ बिदि लानानै माने मागोआव खाना जायो बिसोरो।
औ नंगौ।
औ बक्स बिदि लानानै माने मागो सानाव फुरथिनो ब बयबो बिदिनो थाङो आरोना जोंबो ‌।
औ माने आ माग-मागो सा सानाव ओ रंजा बाजायै ओ लावखार ओंखाम जायो आरो नङा होम
औ लाव औ। औ बिदिनो आरो मागोखौ जोङो माने बिनि नखा नायोबा आरो खायसे खायसे सुबुंफोरा बिदिनो खानसेबा खाननै दोनना बिदिनो मोना मोनाबो जोंनो सावो।
औ।
औ मागोनि आरो एक थारिखथ' माने बाथौ थानसालियाव बिदिनो फुजा होयो मागोनि सान होननानै फोरबो जाबा फोरबो जायोब्लाथ' बिदि माने माबा हामखायो नालाय।
ओं ओं।
औ बाथौ थानसालि दं बेयाव थाङो थांना बयबो माने मागोनि एक थारिखयै उन्दैफ्रा गेदेरफोरखौ सनमान लायो आरो गेदेर फ्राबो उन्दैफोरनो माने बिदिनो बोर होयो आरो।
औ नंगौ।
औ।
नोंथाङाबो एसे मागैनि सोमोन्दै फोरमायना होगो
औ हागोन नोंथां। ओ आं जोंनि ओ नसोलाव सोलिनाय मागो फोरबोनि सोमोन्दै एसे फोरमायलांनोसै नोंथांनो नङा होमबा? औ मानो होनबा ओं औ गावबा गाव ओनसोलाव गुबुन गुबुनथि जायो नङा होमबा ओं।
औ नंगौ नोंथां।
औ। जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा होनलांनाय बायदिनो ओ जोंनि ओनसोलावबो बेलागुर लुनानै ओ लावखार ओंखाम बा पिकनिक जानाय हुदाया दङ आरो नोंथां।
औ नंगौ।
ओ बे हुदाखौ माने थारैनो गासैबो ओनसोल लावनो नुनाय नुनो मोनो आरो जों मोननायालाय, थेवबाबो माने एसेबाबो गुबुन गुबुन जायो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ मागो जोंना मागोआ पुस दाननि जोबनाय खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ हुस दाननि जोबखालि जोंनिया ओ बेलागुरखौ जायो आरोना। ओमफ्राय मागोनि से थारिख बा गिबि गिबि अक्ट'खालिनि ओ फुं समाव जों बेलागुरखौ सावो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
ओइदिनखालि जायखौ जों दमासि होनना बुङो ओइदिनखालि ओ गासैबो बर' न'खरफ्रानो ओ न'खर न'खर फिथा सौराय सौराय दाखुरा बायदिखौ देनानै ओ दोनो आरो ओइदिनखालि। नङा होब्ला नोंथां औ। लोगोसे ओ ओइदिनखालि सावजेननाय ओइदिनखालि सावजेनन्नाय बा एवजेननाय फिथाखौ जोङो ओ गावनि न'खरनि बा ओ जायखिजाया गावनिख्रुइ देरसिन सुबुं ओ गोमालांनाय न'खरनि सोद्रोमाफोरनि मुङाव ओ सा खोला सानजा सोनाब बिदिनो एसे एसे फिथाखौ बोख्लाबनानै गारना गारहरो आरो जायखौ जों गोथैनो बावनाय होननानै बुंनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां औ।
थिग बेबायदिनो अ अखानायै फुङावनो ओ मागोनि से तारिकखालि अखानायै फुङावनो जोंनि बर' सुबुंफ्रा आइजोफ्रा गोदोनि समाव ओ उन्दै उन्दै गथ' थानाय आइजोफोरा गथ'खौ बिखुङाव बानानै गय बिफांफोराव जिगाबजों खानायखौ जों नुनो मोनोमोन। जाहोना बेनोमोन जे ओ फोथायनाय दंमोन जे गय बिफांखौलायनो ओ उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बिखुङाव बानानै खायो जिगाबजों खायोब्लालायनो गयआ ओ फिथाइ थाइनो थाखाय गोरा आरो जान्जि खाफ्रायो होननानै फोथायनाय जायोमोन आरो। नङा होमबा नोंथां?
औ।
औ थिग बेबायदिनो आरो ओ जोंनि
आइजोफोरा मा खालामबावो बाख्रि आरो ओंखाम संग्रा न' बिदिनो न'फोराव गोदोनि समावथ' आरो औवानि इन्जुरसोमोन नालाय हाजों लिरनाय नङा होमबा? बे समाव माने बे समाव माने ओ गोबोरखिखौ ओ लानानै सोरगिदिं सिन खालामोमोन आरो मोनसे। सिन बोलाङोमोन आरो औ। बेबायदि हुदाया सिगां दंमोन आरो दाबो दङ नाथाय दायो पाक्कानि न' जाजोबनायलाय गोबां खम बेबायदि खालामनाय हुदाखौ नुसै आरो जोङो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंनियाबो रायजोनि खाना जानाय अमा सिथारनाय बेफोर हुदायाथ' दङ जोंनियावबो मान माने ओ रायजोनि नङाब्लाबो सानै साथाम साब्रै साबा लोगो नांनानै अमा फिनो बोसोरखाल अमा फिनानै बै अमाखौ मागोआव सिथारना जानाय फाननाय बे हुदाया दङ आरो जोंनि गासै रायजोफोरनिन आव। आरो लोगोसे रायजोफ्राबो मागोनि से तारिकआवथ' पिकनिक जायालासिनो दिनो नै थाम तारिकाव पिकनिक जानाय हुदाया रायजोआवनो दङ आरो।
औ।
औ। लोगोसेनो मागोनि से थारिख खालियाव जाय जाय बिथांमोना उन्दै उन्दै गथ'फोर बा सेंग्राफ्रा सिख्लाफ्रा ओ पिकनिक जानानै बेलागुर सावना फैयो बिथांमोना खोमसि खोमसि खोमसिनो दुगैयोमोन। जेराव गोदोनि दिनाव गोदोनि दिनाव फोथायनाय दङमोन जे अ दाउखा गाबोब्लालायनो मानसिया दाउ दावखा गाबनायनि सिगां दुगैयाब्लालायनो मानसिया दाउखा जानाय बाधुवा जानाय बेफोरबायदि फोथायनाय हुदाया दंमोन आरो
औ औ नंगौ
औ दाबो फोथायनाय दङ नाथाय दानि दिनाव जुगाव बेबायदि खोमसि खोमसि दुगैनाय हुदाखौ जों गोबां खम नुसै आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ थिग बेबायदि ओं फोथाया दायो बेबायदिनो ओ जाय बिथांमोना लावखार ओंखाम जानानै पिकनिक सावबाय ओ माबा बेलागुरि फोसावो बिनि उनाव बिथांमोना न'खर न'खर हाबनानै ओ
फिथा सौरायाइ मागिनानै जानाय हुदाखौ जों नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां औ
नांगौ
बेबायदिनो जोंनि बर' बर' हारियाव गोबां हुदाफोर दङ
औ
बेबायदिनो जोंना फोरबोआ मागलाव नङा गोबां फोरबो दङ फोरबोफ्रा गोबां फोरबो दंब्लाबो जोंना मागोखौ नैथिफोर होननानै जों फालिनाय जायो आरो मागोआनो जाहैदों जोंनि ओ बर'फोरनि गेजेराव ओ मोनबा फोरबोनि गेजेरावहायनो बेयो नैथि फोरबोआव गोग्लैयो होननानै जों गासै सुबुङानो फोथायो आरो
औ नंगौ
औ नोंथाङाबो एसे फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथां
जोंनाथ' आरो बिदिनो मागोनि दिनाव ओ मागो जा खाना बा बिदि पिकनिक जाखालै माने जोंनिथिं बिदि नेम दं आरोना
औ
सोरनिबा माने बेराफोर थायोब्ला आरो दाउफोर थायोब्ला बिदिनो बेलागुरु जाग्रा लाइमोन सेंग्राफ्रा बा गथ'फ्रा माने खावनाय नेमबो दं।
ओं ओं बे माने जोंनियावबो दङ नाथाय ओ सिगां समाव बेफोरबायदि खामानिखौ बांसिन मावोमोन नाथाय दानि समाव खमायबाय आरो
औ
औ
सोरनाबा बिदिनो औ
आलु बायदिसिना मैगं थाइगंखौ खावना लाबोनाय हुदाया दाबो दङ नाथाय दाउ अमाफोरखौ खावना लाबोनाय हुदाफोरा माने गैलिया आरो मानो होनबा बिथांमोनाबो खस्थ'नि गेजेरजों फिसिनाय जायो नालाय बेनिखायनो दानि सुबुंफोरा बुजिनाय बुजिनाया बांसिन जाबाय जिहेथु बेनिखायनो माने नियम बायदियै होननानै आलु मैगं थाइगंफोरखौ एसे एनै नियमनि खावो आरो
औ औ नं
औ औ
माने नेम बायदि गासैखौबो मावलाङो आरोना बेफोर ने माथ' आरो जों खामना लानाय नङा माने गोदो गोदायनिफ्राय फ्रायनो जादों सोलिबोखानाय
ओं गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बे फोरबो फालिनाय समाव सोलिबोनाय नियमनि थाखाय माने खायसे सुबुंफ्रा मानिनानै सोलियो बेखौ
औ नंगौ नोंथां
औ औ आदसा नोंथां जोंना दिनैनि रायलायनांगौ समाबो जाना जोबनानै फैबाय बेनिखायनो माब्लाबा समाव सम मोनबावोबा सावरायफिननोसै नामा नोंथां
औ नंगौ दे होमबा
औ दे